औ खुलुमबाय नोंथांखौबो।
गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दा नोंथाङा मायाबाफोर मुखुब जानानै दङ नामा?
आंथ' दा जेरावबो मुखुब गैथ'वा नोंथां नोंथाङा आंजों दा माबाफोर बाथ्रा बाथ्रा एबा खोथा सावरायनो हरदोंमोन नामा?
औ आं नोंथांजों जोंनि आथिखालनि बोथोरनि सोमोन्दैसो आङो सावरा रायनो होननानै हरनाय जादोंमोन।
अ नोंथाङा आंजों दा सावरायनो हागोन।
औ दे बिदिब्ला आङो एसे फोरमायलांनोसै बोथोरनि सोमोन्दै। औ दे ओ जोंनि बुहुमखौ सोरगिदिं बारा जेरै साग्लोबनानै दं दा बारनि बे साग्लोबनायखौ बार मडल बुंनाय जायो। ओ बारमडलाव नाइट्रजेन अक्सिजेन कार्बन डाइ अक्साइड बायदि गेस थानायनि अनगायैबो दै खफ' आरो हाद्रि सेरेबबो थायो। यो बिनिफ्राय गुबन गुबन समाव जोंनि बारमडलनि थााथायनि सोलाय सोलाय सोल' जायो। जेरै साननि समाव सरासनस्रायै गुदुं आरो हराव गुसु जायो माब्लाबा बार बारो माब्लाबा माब्लाबा अखा हायो आरो माब्लाबा बारहुंखाक्ष। सार अन्थाइबो फैयो आरो बारमडलनि बेबायदि मोनफा मोनफा थासारिया बोथोर सोमजिहोयो। दा जेब्ला अख्राङाव जोमै थाया होमब्ला अख्राङा स्रां जायो। ओमफ्राय सरासनस्रायै फुं आरो बेलासियाव ओ बोथोरा एसे गुसु थायोब्लाबो माने सानजौफुआव रुजुना सानजौ आव रुजुनानै नायोब्ला ओ गुदुङा बांसिन जायो। बेबायदि बोथोरानो जाबाय स्रां बोथोर आरो स्रां बोथोराव गासैबो रोखोमनि ओ हाबा हुखा जोङो मावनो थाखाय खाबु मोनो। बेनिफ्राय माब्लाबा अख्राङा गोसोम जोमैजों साग्लोबजायो बेबायदि बोथोरा जाबाय दोमैलु बोथोर होनना बुङो बेखौ ओमफ्राय नोंसोरो ओ गुदुं सानाव एबा दैज्लां बोथोराव दोमैलु जाबाय थानायखौ थारैनो नुबाय जानांगौ? दा सरासनस्रायै अख्राङाव जेब्ला जोमै थायो होमब्ला अखाबो हायो। अखाजों लोगोसे माब्लाबा मोफ्लामनाय अखा खोरोमनाय बायदिबो जा नो हागौ बा जायो। आरो अखाया माब्लाबा फिसा फिसा एबा गोबा थाइफ्रियो। आरो माब्लाबा अखा दामब्रा हानो हा अखा दामब्राबो हायो आरो बेबायदि बोथोरानो जादों अखानि बोथोर होन ना बुङो जोङो बेखौनो आरो माब्लाबा बारा जोबोद गोख्रै बारो बेनि जाउनाव न' बां बिफां लाइफां बायदिफ्रा बायनानै गोग्लैयो माब्लाबा अख्रां माब्लाबा गोख्रों बारजों लोगोसे जोमैनि ओ सोगोमनाय मोफ्लाबनाय खोरोमनायजों लोगोसे जोबोद उम बुरजायै अखा हायो बेबायदि बार अखाखौनो जोङो बारहुंखा होननानै बुंनाय जायो आरो। आरो माब्लाबा गोबां सानहालागै अखा हायाबा ओ जानो हागौ गोबाव सान अखानि आंखालाव बोथोरा गोरान जाबोयो ओ जायगा जायगा। हाया दखर दखर गावनो हमो गावनो हमो बेबायदि बोथोरखौ खरान ओ बोथोर एबा रानस्राव बोथोर होनना बुंनाय जायो। खाथिनि उम बोथोरा जेब्लाबो एखे थाबाय थाया बेयो सोलाय सोल' जाबाय थायो आरो मा सानसेनि गेजेरावनो बोथोर बोथोरनि सोलाय सोल' जायो माब्लाबा बोथोरा जोबोद गुदुं आरो गोजोन गैयि जायो माब्लाबा गोजांलायनाय बार बारनानै बो थोरा गुसु जानानै फैयो माब्लाबा अखा बार अखा बारा हानानै आ लामा सामा उसिफावजोबो आरो थांलाय फैलायाव हेंथा खालामो। सम सम गोख्रों खारथायाव बारहुंखा फैनायनि जाउनाव न' बां बिफां लाइफां बायदिफोरा बायनानै गोग्लैयो आरो बेबायदि नो जों जेब्लाबो बोथोर सोलायनायखौ नुनो मोनो। बोथोर सोलायनाया ओम मानो जायो होनना बुङो ब्ला बारमण्डलनि ओ दुंथाइ नारथाय बारनि दिग आरो खारथाय अखानि बिबां जोमैनि दाखिनाय बाराव थानाय दै खफ'नि बिबांनि बायदिनि सायाव बोथोरा सोनारो। बेफोरनो जाबाय बोथोरनि मोनफा मोनफा थादेरसा बे थादेरसा। फोरनि बांद्राय बांद्रायनाय आरो खमद्राय जायोब्लानो बोथोरा सोलायो। ओ बुहुमा साननि सोरगिदिं। गिदिंनायनि जाउनावबो बोथोरा सोलायनाय जायो। बोथोरा सोलायनाय लोगो लोगो बारहावायाबो सोलायनाय जायो। बोथोर बायदियै जोंनि आसामाव सरासनस्रायै बिदि रोखोमनि बारहावा। नुनो मोनो। गोलोम बोथोराव बोथोरा गुदुं जायो गेजेर गेजेर अखा हाख्रेबबाय। थायो जेत आसार दाननि दिनाव माखासेखौ ओ गोलोम नायनि बोथोर होननानै साननाय जायो। दैज्लां बोथोराव अखाया जोबोद बुरजा होयो। दैमा दैसा जाम्फै हाख'र बायदिफ्रा दै जों उसिफावो। ओ सावन आरो भाद्र' दाननि सानफोराव दैज्लां बोथोरा सोलिबाय थायो। आसिन कार्तिक दाननि मेसें समाव बोथोरा स्रां ओ जायो। बे समखिनियाव बारा गुदुंबो नङा आरो गुसुबो नङा। ओ आघन आरो पुस दाननि सानफ्राव ओ दुफां बोथोरा जाखांबोयो बे बोथोराव। लासै लासै गुसुनि सुहाबनाया बारा जायो आरो निहिर खुवाफोरा गोग्लैनो हमो। बेनिफ्राय गोजां बोथोराव सुहाबनाया बारा जायो। ओ माग आरो फागुन दाना गुसु बोथोराव गोग्लैयो। ओ बे समाव अखाया एसेल' हानायनि जाउनाव बोथोरा गोरान आरो हाद्रि गोनां जायो। उदां बोथोराव गुसुवा बाङाय जाबोयो। आरो बोथोरा फारियै ओ गुदुंथिं जाय थांनो हमो ओ सैथ्र' बैसागनि बे सान माखासेयाव। एफा एनै ओ गोबा अखा हायो ओम बेखायनो बे बोथोरा बिफाङाव गोदान बिलाइ गोरलै ओंखारो। ओ आसामाव बे समाव बैसागु फालिनाय जायो। बेनिफ्राय बोथोरजों ओ गोरोबनानै गाननाय जोमनाय। गाननाय जोमनाय खालामनाय खालामनाया मोजां गरम दिनाव गोबा खुन - नि सि गाननो जोबोद आराम मोनो। जोंनि ओ मोदोमनिफ्राय गरम दिनाव सरासनस्रायै बारासिन गोलोम दै गयो गरम दिनाव खुननि जि गानोब्ला बियो जोंनि गो ओ गोलोमदैखौ गोरलैयैनो सोबखाङो। खुननि जिया मोजाङै दै खौ सोबखांनो हायो आरो बेनि गेजेरजों बारा हाबनो ओंखारनो हायो। ओम बानायनाय खुन्दुं एबा नायलन पलिस्टार बायदि ओ खुन्दुंजों बानायनाय सि गानोब्ला मोदोमनि गोलोमदैया ओंखारलांनो हाया। आरो बेनो मोदोमाव मानलुग्रा खुजालि गोलोमदै दै मा- मायसुं ओ मानसावग्रा आरि जेंना सोमजिहोनो हागो गौ दा आंनि बुंनाया एसेनोसै आरो दा नोंथाङा माब्ला माबाफोर ओ सावरायनोस
औ नोंथां आं सावरायनो सानदों नोंथाङा जे बोथोरनि बागै बुंलांबाय आं जोबोर ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि बुंनायाव ओ दा आङो बुंनो सानदों जोंनिनो बर'नि ओ मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जाय खौ जोङो दाखालिसो बावाखै ओ जि आइ तेक मोननो हा दों बर'नि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जायखौ जोङो होननानै मोनथियो अनला। ओ अनला ओंख्रि खौ जोङो सिगाङावहाय बोरै बानायो होनोब्ला ओ जोङो अनला ओंख्रि खौ ओ ओ सिगाङावहाय ओ अन माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोनांगौ जाहाथे बे माइरंङा रुयो। ओ बिनि उनावहाय जोङो रुइखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ गुरै जायोब्ला जोङो गाहेन उवालावहाय जोङो ओ बै रुयनानै लानाय माइंखौ जों दै फस' रनानैहाय जोङो गाहेन उवालावहाय जोङो देनानै लानाय जायो। देनानै गाहेन उवालावबो देयो एबा ओ दिखियावबो देनाय नुयो जायखौ बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों ओ बेबायदिनो जोङो ओ बै ओ अन गुन्दैखौ देखांनायनि उनावहाय जोङो जेला बियो ओ थियारि जायो अब्ला जोङो बे अनला ओंख्रियाव जों मा होफागोन एबा माबा मोनसे बेदरफोरखौ होफागोन बा माबा मोनसे मैगंफोर होफागोन। बेखौहाय जोङो थियारि खालामनाय जायो हमनानै लादो बांसिन जे जोङो अनला ओंख्रिजों ओ औवा मेवाइखौहाय जानाय नुनो मोनो। औवा मेवाइखौहाय जोङो खाथि खालानि हाथाय बाजाराव मोननाय ओ फाननाय मुवा ओ औवा मेवाइ खौ जों बिनिफ्रायबो लाबोयो ओ आरो जोङो खाथियावनो ओ औवा सुबाफोर दंबा बे निफ्रायबो जोङो औवा मेदाइखौ फनानै लाबोयो। बिनि उनावहाय जोङो मेवाइखौ गोरलै गोरलै हानानै जोङो सिगां मेवाइखौ एवग्रोनानै लानांगौ। आरो बिनि उनावहाय जोङो दै होनानै जोङो ओ ग्लाब ग्लाब गोदौ होनानै बै जे जायगायाव जोङो अन देनानै लादोंमोन बे अनखौहाय जोङो जेला बै ओ मेवाइखौहाय जोङो गोदौ होखां गोदौ होयो ग्लाब ग्लाब गोदौ होयो अब्ला जों बे दैयावहाय जोङो ओ अनलाखौहाय जोङो आखाइजों फ्रि फ्रि हरनाय जायो। आरो हरबाय थानायावनो जोङो आखाइ फारसेजोंबो जोङो ओ आखाइखौ अनला ओंख्रिखौ एरबाय थानांगौ जायो। मानोना एराब्ला अनला ओंख्रिया गथा जायो एबा लाथा खायो। ओ जाय ओंख्रिया थावा जालाङो बेनि थाखाय जोङो अनलाखौ लाथा खाहोया जासे जोङो बै अन गुन्दैखौ हरबाय थानाय समावनो जोङो ओ एरनानै लाबाय थानांगौ बिनि उनावहाय जों खांनायनि उनावहाय जेब्ला अनलाया लाथा जालांगोन लासैनो अब्ला जोङो खारै जायखौ जों न'आवनो बानायनानै लायो एबा जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय सदाफोरखौहाय जोङो ओ ओ बे अनला ओंख्रियावहाय जोङो होनानै लानाय जायो जाय अनला ओंख्रिखौहाय गाब गाब होयो जाय अनला ओंख्रिखौहाय गोजा गाबनि गाब होयो खारैआ आरो बेयो ओ जाहाथे अनला ओंख्रिया गोब्रा जाया। ओ बिनि थाखायहाय जोङो खारैखौ ओ अनला ओंख्रियाव होनाय जायो आरो अनला ओंख्रिया मिलौनायनि थाखायबो जोङो बै खारैखौहाय होदेरनाय जायो। आरो बिनि उनाव जेब्ला मोनखांगोन। अब्ला मोनखांनायनि उनावहाय जोङो बेयावहाय मोनहां मोनहां जाब्ला जोङो गंगार दुन न्दियाबो होफानाय जायो गंगार दुन दिया होखांनायनि उनावहाय आखायजों मस्रायनानै जों गंगार दुनदिया होनाय जायो बिनि उ नावहाय जोङो संख्रि बानलुफोरखौ जोङो जेसेबां नांगौखिनि जादोंमोन बेखौ जहाय जोङो साखिनानै अनला ओंख्रिखौ खांनानै दोननाय जायो बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ बानायनाय जायो नोंथां। आरो अनला ओंख्रिखौहाय जोङो बायदि बेदर जेरे अमा बेदर दाउ बेदर आरो नाफोरजोंबो जोङो संनानै जायो।
औ।
अनलाखौहाय जोङो माइ ओंखारनाय मोनसे बर' हारिया मोनसे फोथायनाय दंदि ङदि जेला बै माइ गायनाया जेला न'आवहाय माइ गायनाया। माइ बिदाङा ओंखारबोगोन एबा माइनि बेगरा ओंखारबोगोन माइ फिथाइया ओंखारबोगोन। अब्ला जोङो बै अनला अनला ओंख्रिखौहाय जोङो बे समाव मोनजाया। जेला जोङो ओंखाम गोरलै जा खाङो ओंखाम गोरलै जायो माइ गोरलै मोननानै जों ओंखाम गोरलै जायो अब्लासो जोङो। बै अनला ओंख्रिखौहाय माइ गोरलैजों जोङो जाजेनग्रोनाय जायो बिनिफ्रायसो जोङो। ओखाम गोरलै ओंखाम गोरलै जेनबासो जों अनला ओंख्रिखौ मोनजायो बर' ओ‌ हा रियावहाय बियो मोनसे गोदोनिफ्रायनो